हेलौ औ खोनाबाय ओ ओ ओ औ दे कल औ औ दङ दङ
औ ओ
कल हरनायनि जाहोनखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ दा ओ बर'नि हारिमु जेरै हारिमुनि जेरै जानाय लोंनायनि बागै जों रायलायनोसैलाय औ जेरै जोंना थ' बर'नि हारिमु होनबाथाय जानाय लोंनाय होनबाथाय बिदिनो जानाय लोंनायाव फैलेर बि नाफामानोसै फार्स्टआवनो ओमफ्राय दाउ बेदर दाउजों अनला दावजों सबाय औ बेफोरबायदि जायोना ओमफ्राय ओ ओ नार्जिजों अमा
औ नारजिजों अमा औ नंगौ
अ बेफोरबायदि जानाय जानाय जेनेबा सोलिबोगासिनो
औ नंगौ नंगौ औ गोदोनिफ्रायनो बेफोर जानायफोरा जोंनि बर'नि माबायाव दंखा
दंखायो आरो औ सिगांनिफ्रायनो सोलि बोनाय खा जों बेखौ गारनोबाबो हाया आरोना ओं औ अमायाथ' जोंनि ओम
औ ओ जोबोर मुंदांखा औ ओ अ ट्रेडिसनेल अ ओं ट्रेडिसनेल जानाय ओं हारिमुवारि
जि आइटेकबो मोनबायमोन नामा ओ नाफाम मोना नाफाम औ
नाफाम
ना नाफाम मोनबाय ओमफ्राय मा मा मोनदों?
बहुद ओ अनलाजों दाउ आं अनलाजों दाउखौ मोनबाय औ बेनिफ्राय आं नों नोंथांनियाव मोनसे ओ सोंथि खालामनो लुबैदों। ओ मा ओनो जेरैहाय जोङो ओ जानायनि बेलायाव नाफाम नोंथाङा नाफामनि सोमोन्दै होनदोंमोन दायो ना फाम होनदोंमोन ना औ बे नाफामखौ ओ माबोरैहाय बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अह आंथ बांद्राय मिनथिया जाखिनि आं मिथियो बेखौ बुंनो आं आं बुंगोन आरो औ जेनेबा फास्टआवनो जोङो नाखौ जेनेबा गोथ थांयैनो बा हमनानै लाबोनानै बेखौ मोजाङै सायबाय
औ नंगौ।
गारि गारखोना गारनानै जेनेबा सायनानै लाबायथ बेनि उनावहाय फोरानो सान्दुं गोसायाव फोरानो सान्दुं गैयाबा बेबायदिनो थुङा होयो आरो
अह दुङा होयो राननाय एसे ओ गोरान जानाय बायदि आरो न।
अह गोदान जाजासे बेखौ फोराननांगौ आरो ना ओमफाय बेनि उनावहाय ओ बेहाय एसेबो जेनेबा गिसि थानो मोननाय नङा आरो नाया नङाबा बियो गाज्रि जायो एम्फौ दैयो आरोना उनावहाय बेबायदिनो गोरान जाबाथाय बिदिनो
औ।
ओ सोरबा सोरबा जायगा लायै जायगा बानायनाया एसे आलादा आलादा जायो ओ बेबायदिनो नाफाम बानायनायावहाय दुधालि गांखं होनो जों खैजाय बे खौ दुदालि गांखंखौ होफायो औ औ। रसुन रुसुन जेनेबा सामब्राम गुफुर बेफोरखौ गरनैसो होफायो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ होफानानै देयो आरो देनानै मोजां मोनसे ओ बेनि उनावहाय बिदिनो सोरबा बायदिया बयामबो दोनसिगोन खिनथु ओ जोंना माबायावहाय साबसिन जायोनो आरोखि। ओ सिगांनिफ्रायनो जोंना थ बयाम गैयामोन ना नालाय दासो प्लास्टिक इउस प्लास्टिकखौ बाहायो आरोना बिनि उनावथ' बि सिङावथ' आरो औवा हासुं औ हासुंखो जोंना हास'नानै दोनो आरो। ना थुम थुम सोनानै दोनो बेबायदि सोनानै दोननानै बेखौ ओ मास मोनसेसो जेनेबा बेखालिनो जाजायो। खिन्थु गोबाव गोबावहालागै दोनबाथाय मुजियोनो आरो। बेबायदि बानायो आरो ना नाफामखौहाय आमफ्राय नोंसिनिखै माबायदि बानायो नाफामखौ?
आङो औ बिदिनो बानायो जानांगौ। माने ओ नाफाम होनबाथाय जोंनि बे ओरैजा जागाजों एसे आंखालखौ नुनो मोनो आरो नाफामनि माने गोबां ओ गोबां ओ सुबुंफोरानो थारमाने बे ना फामखो ओ जोंनिथिंजाय बानायनो नागिरा आरो। जानायावथ' जोबोर मोजां जाफेरबाय आंबो मोनजाफेरबाय थेवब्लाबो ओ ओरै बांद्राय मोजाङै मोनजानाय जायाखै आरो नाफामखो। खौ खोनायो बिराद गोथाव जायो होननानै। बे नंगौबो गोथाव जायो जा जाफेरबाय। जाफेरनाय मोनबाय औ बेनिफ्राय बे नाफामखौ ओ जोङो ना गिदिरनिफ्राय बानायो ना ना फिसानिफ्राय बानायो नोंथां मिथिगौना?
औ मिथिगौ मिथिनाया। नाखौ ना जेनेबा बे फिथिख्रि फिथिख्रि फोरजों बानायनाया साबसिन जायो आरोना औ ना ना फिसा फिसाफोरनियाहाय ना खिया गारजोबजाया नालाय। बे गोखा जायो आरो ओमफ्राय बे ओ बिनि औ ना मावा बे नाव ना मावा जिनज्रि बेफोरोहाय एसे गोखा जानो नागिरो आरो बे फिथिख्रि नाया साबसिन जायो ओमफाय गिदिरजोंबो बानायोबा। जागोन जानाया खिन्थु बांद्राय टेस्टा फैनाय नङा बायदि मोनो आरोखि। औ ओमफ्राय बेबायदिनो औ बानायोबा बानाय जायो खिन्थु ओ ना ओ‌ हाथाय बाजाराव फाननाय नाफामफोरखौ बांद्राय बायनानै जाजाया आरो खिन्थु बेयावहाय ओ बायदिसिना इदिनो फान फाननो जेनेबा बिजनेस बेवहाय बेफोरबायदि सोलियो नालाय फालांगि खालामनायावहाय आरो बिसोरो फ्राय एम्बौ फिसाफोरखौबो होयो होननाय खोनायो आरोना था अ नेचारेल जेनेबा मिथिंगायाव मोननाय बानायनानै जानाया गोथावसिन आरो ओ बेवहाय जेबो एक्सट्रा जेनेबा मु मुगैथावबो जाला आर
जाला औ औ। मोजां आरो औ बे ओ ओ ओ बेनिफ्राय बे औ सोनारो ओ नंगौ बे नाफामखौ खैदिनसोनि उनाव जा जाजायो होनना बुंदोंमोन नोंथां
ओ इदिनो जानायाथ' बे खालिनो जाजायो खिन्थु मुजिबाथाय मास मोनसे आधा मास बेफोरबायदियावनो जाज जाजायो आरो जेसेबांनो गोबाव जायो एसेयैनो एसेबांनो मुजियो आरो
मुजियो अब्ला बेयो ओज
गोथावसिन थावनाया एक्सट्रा
औ मोजांसिन जायो आरो ना मोजांसिन जायो गोबावसिन दोननानै जायोबा साबसिन जायो आरो ना। बेखौ माने ओमफ्राय बा हासुंनिफ्राय हासुुंआव सोयो होनना बुंदों न‌।
औ।
सोमाव सोयो। हासुंआव सोनानै जों बिख दोनबाय आरामसेना बेखौ थिनानै दोन जायो आरो न।
औ थिनानै दोनजायो गोबाव समहालाायै अ बेवहाय बे गोरान जेनेबा गोरानथार जाबाय नालाय ओमफ्राय बेबायदिनो मस्त जेनेबा जिदोब जिदोब बो थानाय नंला। गिसि थाबा बे सेवसिगोन थाबैनो ओमफ्राय बबेयावहा बबेयावबा लांनो बा बाथाय न'निफाय बबेयावबा लांनो बाथाय बेखौ ओ लांनाय जाय जायगाया जेनेबा लांग्रा जायगाया माबायदि जानांगौ बेबो मोनसे थायो आरो। ना बेवहाय गिसि गिसियाव लांबाथाय जेनेबा फौवा थाब दैनो नायगिरो। जेनेबा बे मोनसे जेनेबा ओं अ थाब गाज्रि जानो नागिरो एम्फौ दैनो नागिरो बेबायदिनो आरो। औ एसे गोरान गोरान जिरादआवहाय लांनांगोन आरो गोरान लाग्राफ्राव आरो
ओ मोजां रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनदों ओ नाफामनि सोमोन्दै बेनिफ्राय ओ बै ना नाफामखो जों ओरैनो मा माजों जाजायो नाफाम गावजोंल' जाजायो ना आरो गुबुन दस्रा बेलेग ओंख्रिफोरजों मिक्स ओ ल'गानानै जाजायो?
औ ओंख्रि गोबाब होनोना? ओंख्रि गोबाब खारै जेनेबा खारै बेफोरो खारै ओंख्रियावहाय होफाबा दा साबसिन जायो आरो ओ बांसिन जा बां-बांसिन थिं बे जेनेबा जोंनि बर' समाजावथ' जे बे माबायानोसै नार जिजों नाफामजों ल'गाय ओ लगाय मोनदेरबा बांसिन गोथावसिन मोनो होननानै आं जेनेबा आंनि जेनेबा आं जानानै मोजां मोननायखौ आं बुंदों आ ना आमफ्राय बिदिनो जायो खारै ओं ओंख्रिफ्राव जेनेबा लाव लावखौबो जोंनिखै खारै जायो नोंसिनिथिं जायोनो जाया?
जायो जायो जायो खारै जायो एकदम खारै औ मोजां नाङो जानो बिराद मोजां नाङो औ।
बर' समाजावहाय बर‌'हारियावहाय जेनेबा
औ खारै ओंख्रिया थाखायो औ नंगुबै एकदम खारै ओंख्रिया खारै होनबाथाय सबनिबो नखर नखर थाखायो आरो खारैआ औ नंगौ औ।
साराय मोनै जेनेबा मिथिंगायारि मोननाय थाबाय ओमफ्राय मोनैफ्रावथ सदा बाहायबाय।
औ औ बे औ नोंगौ बे नाफामखौ ओ नोंसोरनि गामिफोराव ओम बानायो न?
औ।
बानायो। अ।
बानायो बानाय ओ नखर नखरानो थाफ्रामजोबो आरो।
थाफ्लांजोबो अ जोंनि खि एसे आलादा आरो। बे नाफाम बां बे बानायनाय जाया जोंनि ओनसोलाव। औ। बेनिफ्राय नोंथाङाथ जानो बिराद मोजां मोनखायो आरो ना नाफामखौ?
नाफाम बिदिनो बांद्राय फेभ्रेट जेनेबा बांद्राय मोजांबो मोनद्राया जेनेबा। जायो जानानै मोजां मोनो आरो औ गेजेरावनो
अ थिगानो दङ आंबो जानानै औ बांद्राय बांद्रायथ मोनजायाखै थेवबाबो जोबोर मोजां नाङो आरोना। नाफाम जानो बे नाफाम जोङो मा होनो बर'नि मोनसे जिअटेक होननानैबो मोनदों बे ना
ओ ओ ओं।
मोजां।
औ।
बे जोंनि जानायनि जि ओ आदार बा ओ जामु बेखो जोंनि दुलाराय बुहुमावनो जोङो बेखौ बर'नि मोनसे जानाय जामु होननानै सिनायथि होनो हादों आरो नङा बा बे नाफामखौ औ जोबोर ओ जोबोर मोजां मोन बाय रायलायनानै नोंथांजों बेनि ओमफ्राय ओ जोङो राय्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दोनथ' जायो
औ औ औ गोजोन नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय अब्ला
औ